औ
नोंथाङा नोंथाङा फ्रि ना
औ आं फ्रि
अ नोंथांनाव ओ मोननैसो टपिक डिसकाट डिसकास खालामगौमोन
खालामनो हागोन
अ नोंथांनाव सोंनोसै आङो माइ गायनाय दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमब्ला
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बे माइ गायनायनि बागै आङो सोंनो सानदोंमोन नोंथांमोननि जायगायावहाय मा मा माइ गायनाय जायो मा मा
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना
दा एसे खोनादों दहाय खोनायाखैमोन गेजेर ससेयाव बुंफिननो हागोन नामा
अ नोंथांनिफ्राय मा मा खो होनानै सोमोन आङो
अ जोंनि ओनसोलाव दैज्लांनि समाव ओ आथिखाल
औ खोनादों औ औ खोनागासिनो
ओ जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरनि समावहाय ओ आथिखालाव गोबां आबादारिफ्रा बाजारनिफ्राय मोननाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ आबादखौ बा माइ माइ गायनायखौ बा खोथिया फोनायखौ जों नुनो मोनो गिबियावनो जों बुंनांगोन निरन्जना ओ बगबन्धु आरो बेजों लोगोसे फरिमल जोसा आरो गोबां ओ जेरै माइब्रा गोसोम ओ माइब्रा आरो बेजों लोगोसे ओ गोबां ओ माइफोरखौ जों आथिखालाव गायनायखौ नुनो मोनो
जोंनि ओनसोलाव नोंथां
नोंथांमोननिखै ओ बेफोरबायदिनो हाजिरा लाना गायो ना ना न'खरावनो गायो
नोंथां जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव माइ गायनायखौ ओ न'यैनो नङाबाबो न'खराव जायफ्रा हिन्जाव बा हेनन्जावनि अनजिमाया खम बिथांमोनाथ' न'नि माइखौ हारसिं गायनो हाया बिनि थाखाय ओंखायनो आथिखालाव खामला बा सावरि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आथिखालाव जों माइ गायग्रा मेचिन ओंखारबाय बा खोथिया फुग्रा मेसिन ओंखारबाय बैफोर मेचिनखौ बाहायनानैबो जोङो आथिखालाव माइ गायनाय बा खोथिया फुनाय बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फ्राय नुनो मोनो नोंथां
अ औ
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो आरो मा मा माइखौ नोंथांमोननि हालामाव फ्राय गायनाय जायो नोंथाङा बुंथिनो हागोन ना
औ औ आरो जोंनिखै बर्थमान बांसिनानो जोंनि आबाद फोथाराव दोनोमोन नालाय बिनिखायनो फरिमलखौ बांसिन गायनाय जायो
नोंगौ नोंथां आरो
जेराव दै लोमसावना थायो बेयावहाय जोङो बावा माइखौ फोनानै दोननाय जायो आरो ना
अ नंगौ ना नोंथां आरो बे माइ आबाद खौ माबोरै गायनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा गुवारै फोरमायथिनो हागोन नामा
औ जोंनि बेयावहाय माइ आबादखौहाय आमथिुवानि सिगां गायोब्ला एसे मोजांसिन जायो मानोना थाब गायोब्ला एसे दा अखाया बांसिन नालाय
नंगौ नोंथां
बिनिखायनो जोङो थाब गायोब्ला माइ फिथाइखौ बांसिन मोनो जुदि एसे उनाव सान्दुं दुंहावनायाव जुदि गायोबा माइ फिथाइया बारा मोजां जाहैया आरो
थारैनो नोंथां आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे माइ आबादखौ न'खरनि सुबुंफ्रा जानायजों लोगोसे बाजाराव फाननानै न'खर सुंथानाय बा न'खर खुंनाय बेफोरखौ नुनो मोनगोन ना मोना
औ मोनो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माइबो फानो माइखौ जोङो दस कुन्टेलसे हरनानै बाबो फान हरनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो माइखौ दैज्लां समावबो जोङो माइरं फाननो मोनहैयो आरो
थारैनो नोंथां बेबायदिनो जोंनि हालामावबो बेबायदिनो खालामनाय जायो आथिखालाव गोबां आबादारिफ्रानो माइ आबाद मावनानै न'खराव जानायनि अनगायैबो गोबां माइ फाननायखौ जोंबो जोंनि हालामाव नुनो मोनदों गिबियावनो जों जोंनि हालामाव माइ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवनानै माइ गायनाय बेफोरखौ नुनो मोना आथिखालाव ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों हालेवनानै माइ आबाद बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो माइज्लि बा खोथिया नांग्रोगौ जायो अब्ला बे माइज्लि खौ गिबियावनो दैयावहाय सानथाम बा सानब्रैसो सोमनानै दोननाय जायो गाजा बेरनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो सानब्रै बा सानबानि उनाव सोमनानै दोननाय माइज्लिखौ बोखांनानै बेखौ हा गिसियाव दोननाय जाबावो आरो बेबायदिनो थालिर लाइखं बा थालिर बिलाइजों खोबनाय जायो आरो बेबायदिनो दखरसे हाखौ हालौनाय जायो हाब्रु बानायनाय जायो आरो बे हाब्रु बानायनाय हायावनो बे माइजलिखौ फोनाय जायो आरो बेबायदिनो से दानसो बा से दानसो बा ब्रैजिबा सानसो जायोब्ला बे खोथियाखौ जयैनो खायफा खायफा गामिनि आइजोफ्रा जयैनो ओंखारलायनानै सावरि बा बादालि बेफोरबायदि जानायखौ खौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव गोबां आइजोफ्रानो न'खरनि खामानि बा गुबुन गुबुन हाबायाव बेस्थ'लाय आथिखालाव खामला होनायखौ नुनो मोनो दा बेजों लोगोसे मेसिनफोरखौनो बाहायनाय फ्राय नुसै बेबायदिनो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव गायनाय जाया बे खोथियाखौ फुनानै साननै दोननाय जायो मानो होनोब्ला साननै दोनोब्ला दैयाव सोमनानै दोनोब्ला बे खोथियाया गायनाय समाव बोखानो मोजां जायो बा गसाखौ बोस्रानो मोजां जायो होननानै सानो बेनिखायनो साननैसो गायनायनि सिगां साननै दैयाव सोमनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गायनाय जायो आरो गायखांनानै जेब्ला लास्ट सान फैयो अब्ला नांगोल जां ख्रा बे न'खरा जाय हा बिगोमा बे न'खरा नांगोल जांख्रा फालिनाय बे नुथायाइखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो बै दिनखालि हा बिगुमाया आबाद मावग्रा बा माइ गायग्रा सावरि बादालि बा हाजिरा बैफोरखौ लानानै मोनसे रंजानायनि गेजेरजों बेदर बाजौ बैफोरखौ जानाय लोंनाय आरो रंजानाय नुनो मोनो आरो बै दिनखालि ओ हा बिगोमाखौ ओ हाब्रु बा बायदिसिना मुवा हाब्रु दै बेफोरजों सारनाय बा रंजालायनायनि गेजेरजों ओ बेफोरखौ खालामनाय नुथायखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ गायखांनाय समाव बा माइ गायनाय समाव बेफोरबायदि नांगोल जांख्राखौ खालामनाय नुगोना नुनो मोना नोंथांमोननि हालामाव।
औ औ जोंनि जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायदिया बांद्राय सोलिया होमबाबो जों गामियावहाय एसे दंबावो बेफोर आजिखालि ट्रेक्टरजों बांसिन मेचिनफोरजों माबायो नालाय आबाद खौ मावो। औ बिनि ओंखायनो बिथिं बांद्राय गैद्रायाबो बुंनो हायो आरो।
अ आरो बेबायदिनो जेब्ला माइ गायखांनानै जोंनिया द दान बा स्नि दान जायो आरो गोबां आबादारिफ्रा बे समावहाय माइखौ मोजां फिथाइ थायहैनो बा बिदां गोलाव खालामनो थाखाय बाजारनि फ्राय मोननाय गोबां रासायनारि हासार ओ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बाहायनानै गोबां से बिगा हायावनो जिबा मन बा जिनै मन बैफोरबायदि माइ दिहुनन्नायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो हानाय समावबो गोदोनि समाव ओ माइ खौ बर' सुबुंफ्रा खासिजों ज ज सावरि जालायनानै हानाय नुयोमोन बेनि न बैनि न। नाथाय आथिखालाव जों माइ माइ हाग्रा माइ हानायखौबो मेसिनजोंनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो मारा होनाय ओ गोदोनि समाव माराखौ जोंनिया मोसौजों होनाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव जों बे मारा नानाय बा मारा होनायखौबो जों मेसिनजों होनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननि हालामावलाय आथिखालाव आथिखालहालागैबो ओ मोसौजों माइखौ मारा होनाय नुयोना?
औ औ नोंथां नुयो। अब्ला एसे खम जाबाय आजिखालि मेसिनजोंबो होनो हायो नालाय आरो ओ जोंनि खाथियावनो फेक्टरि मोनसे दङ कम्पानि जेरावहाय जोङो बे गावनि हाखौ बिसोरनो मावनो होयोब्ला समान समान रानो बे फेक्टरियावहाय माने फेक्टरिफोरा बांसिनानो मिसिनजोंसो हाफैयो आरो।
नंगौ नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बे मोननाय माइखौ सोरबा सोरबा ओ माइरं सौनानैबो फाननायखौ नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबा मारा हाखांनायनि उनाव नयाव हाय दोननो बा लाखिनो जायगा गैयाब्ला बेखौ डाइरेक्टहाय ओ बाजाराव फानहरनाय बा ओ फालांगि खालामग्राफोरखौ ओ लेंहरनानै ओ फानहरनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव।
औ
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ बेखिनियावनो जों सावरायनायखौ दोन्थनोसै नामा?
औ औ नोंथां। सम होनायनि थाखाय रो रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
नोंथांनिसिमबो